नोंथां
नोंथाङा ओरैनो दं नामा दा?
औ दङ नोंथां।
अ नोंथांजों ओ दानि मुगायावहाय माने प्लास्टिक बाहायनाया आबहावायाव माबायदि जेंना सोमजिदों बेखौ आङो फंनैसो रायलायनो सानदों नोंथाङा प्लास्टिक बाहायनायजों लोगोसे आबहावानि जेंनानि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन।
औ नोंथांनि सोंनाय बाथ्राया जोबोरैनो गोनांथार सोंनाय प्लास्टिक बुङोब्ला जोंना प्लास्टिकआ सामफ्राम नि जिउआव दानिानि सुबुंफोरा बाहायबाय दायो जोंनि ओ
जोंनि बेसादफोरखौ सोनाय एबा लांलाय लाबोलाय खालामनायाव सुबुंफोरा दानि जुगाव जोबोरैनो प्लास्टिक खौ इउस खालामो दा जोंना प्लास्टिकआ ओ प्लास्टिकआ जोंना ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसाद नङा बियो बेखौ सुबुंफोरा बायदिसिना आरि आदबनि मददै बानायो बे प्लास्टिकआ जोंनि आबहावायाव ओ आबहावाखौ जोबोरैनो गुबुंले खालामो बियो बेखौ ओ आफायाव थानाय ओ जिबख्रिफोरा बेखौ दिडकमपस्ट खालामनो हाया जायनि जाउनाव प्लास्टिकआ ओ सानफ्रामबो दिरून सामफ्रामबो दिरूनबाय थानायनि जाउनाव जोबोरैनो गोबां जाबोबाय थायो आरो ओ बिनि जाउनाव बियो आबहावायाव जेराव मेरावनो गोसार लानानै थालांनाया आबहावानि ओ सम्पदफोराव जोबोरैनो गुबुंले खालामो बियो आबहावानि आबहावायाव मोननाय ज जोंनि ओन्दै ओ दैमा-दैसा जोंनि बिलो ओ लैथोफोरखौ फोराव प्लास्टिकफ्रा ओ थांनानै जमा जाहैनानै जोंनि ओ दैयाव थानाय जिब-जुनारफोरखौ जोबोरैनो गोहोम खोख्लैयो बि ओ जि दैयाव थाग्रा जि जुनारफोरनि सानफ्रामबोनि थांनानै थानाय बेयाव जोबोरैनो ओ खैफोद लाबोयो दा बेखायनो जों प्लास्टिकफोरखौ जेसे हायो एसे गुबुन गुबुन आदबनि ओ राहायै खमायनो नाजानांगौ आरो बेनि अनगायै जों प्लास्टिकनि अनगायै मिथिंगानिफोर मोननाय बेसादफोरखौ जेसे हायो एसे ओ बाहायनो नाजानांगौ दा नोंथांखौ आं आं आंनि बुंनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो ओ बुंनो खावलायनाय जादों आरो ओ प्लास्टिकखौ जों मा मा आदबै खमायनो हागोन आरो जों प्लास्टिकनि अनगायै मिथिंगानिफ्राय मा मा मोननाय बेसादफोरखौ बाहायनो हागोन नोंथाङा बेनि सायाव मा मा माबा फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा नोंथांनि सायाव खावलायहरनाय जाबाय
औ नोंथाङा जे खोथाखौ बुंदों बे खोथाया गासिबो सैथोआनो बेजों लोगोसे नोंथाङा जा खोथाखौ आंनाव सोंदों आंखौ फोरमायनो सिन्दों ओम बे खोथायाबो जोंनि दानि जुगाव सोलिफुबाय थानायावहाय सुबुंहारिनो मोनथिनो थाखाय जोबोद गोनांथि प्लासटिक ओ प्लास्टिकआ जाहैबाय मोननै रोखोमनि थ' मोनसेया जाहैबाय सुबुंमाहारिया बानायनाय प्लास्टिक आरो मोनसेया जाहैबाय मिथिंगायारि सोमजिनाय प्लास्टिक थ' नंगौ ओ प्लास्टिकनि दारै सुबुं माहारियाव जोबोद बायदि रोखोमनि बेराम सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो प्लास्टिक गिलासाव दै लोङो आरो प्लास्टिकनि थोर सियाव ओंखाम जायो थ' बेफोरबायदिनिफ्राय सुबुं माहारिया जोबोद बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर बेमार जायो ओ प्लास्टिकावबो जों साहा लोङो माने गुदुं जिनिसखौ जोङो प्लास्टिकआव जानो नाङा थ' जेरै जोङो गुदुं जिनिस गुदुं दैखौ जों प्लास्टिकनि गिलासजों लोङोब्ला बेवहाय प्लास्टिकआव थानाय माखासे माइक्र' प्लास्टिकफ्रा गलिनानै जोंनि देहानि सिङाव हाबलाङो बेजों लोगोसे जोंनि सुबुं माहारिनि देहायाव केन्सार जायो होननानै जों मोनथियो आरो ओ गुदुं ओंखाम ओंख्रिखौबो जोङो जेरै प्लास्टिकनि थोरसियाव जायो अब्ला जेनेबा जेरै प्लास्टिक गिलास गिलास साहा लोङो बेयाव थानाय माखासे माइक्र' प्लास्टिकफ्रा गलिनानै जों जानाय आदार दोगोनजों लोगोसे जोंनि देहानि सिङाव हाबला आङो बेजों लोगोसे जोंहा बायदि रोखोमनि देहायारि ओ जेंना सोमजिनांगौनि गोनांथि जायो थ' जों दानि मुगायाव नुनो मोनदों जों साइन्टिफिकेलि माखासे ओ प्रजेक्ट आरो माखासे नायबिजिरनायावहाय प्लास्टिकनि दारै जोंनि ओ बे बुहुमावहाय बांसिन सुबुं माहारिनावनो केन्सार सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों केनसार ओ बायदि बायदि रोखोमनि जेंनानै भुगैनानै गावनि जिउखौबो जोबनांनायखौ जोङो जोबोद नुनो मोनदों बेजों लोगोसे प्लास्टिकखौ जेब्ला जोङो जेराव मेराव जायगायावनो गारो थ' जेराव मेराव जायगायाव गारनायाव जेरै ओ लेन्ड फिल्डस जायखौ जों बुङो थ हाया गाज्रि जालाङो हाया गाज्रि जानायजों लोगोसे जेब्ला जोङो प्लास्टिकखौ सावो प्लास्टिकनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड गेसआ ओ जोंनि जे बुहुम एबा मिथिंगायारि थासारियावहाय फैनानैहाय मिथिंगाखौहाय गुबुंले खालामो आरो बिनि मोनामनाया जोंनि देहानि सिङावहाय बिस गोनां माखासे बेराम सोमजिहयो बेल' नङा ओ जों सुबुं माहारिया बयबो मोनसे नंगौ आ प्लास्टिकआ जोंनि नैबे मिथिंगायाव एबा हायाव जों जेब्ला गारनानै दोनो बियो आलदा जेनेबा बिफांनि बिलाइफोर बायदि बियो दिकम्पस जायखौ जोङो दिकम्पस बुङो आ माने बेयो सेवगारनानै थाङा आरो बिफांनि बिलाइफ्रा जेरैखि सेवगारनानैहाय हाजों लोगोसे गोरोबनानै थाङो थ प्लास्टिकआ बेबायदि हाजों लोगोसे सेवगारनानै गोरोबनानै थाङा थ' बिनि थाखायनो जोङो जोबोद माखासे प्लास्टिकनि एवारनेस लायो एवारनेस प्रग्राम लायो बेजों लोगोसे प्लास्टिकआ जोंनि थाखाय मोजांबो जे जेब्ला अखा हायो अखानि बोथोराव जोङो साथानि गोनांथि जायो थ' जोङो साथाखौ जोङो प्लास्टिकनि दारैनो बानायो आरो बेजों लोगोसे जोङो रेनकट आरिफोरखौ जोङो प्लास्टिकनि दारैनो बानायनांगौ जायो अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नोंगौ बेफोरो गासिबो सुबुं माहारिनि गोनांथिनि थाखाय बानायजोबनाय जों बेखौबो बुजिनांगौ गोनदि सुबुं माहारिया गावनि गोनांथिनि थाखाय बानायनाय जिनिसफोरा जाहाथे जोंनि मिथिंगायावहाय गुबुंले आरो मिथिंगाखौहाय गाज्रि थासारियाव लाबोआ जेब्ला मिथिंगाया गुबुंले आरो गाज्रि थासारि जायो अब्ला मोननैबो जाथायानो ओ बेलेन्स आ गाज्रि जानानै जों सुबुं हारियाबो बेफोरबायदिखौ भुगिनांगौनि गोनांथि जायो थ' आरो बेजों लोगोसे लैथो आरिफ्राव जोङो प्लास्टिक गारो थ' लैथोआव प्लास्टिक गारनायफ्राबो लैथो सिङाव थां थांनानै लैथोनि जिब जुनारफोरनि माखासे लाइफ साइकेल बेखौ गाज्रि खालामो आरो बिसिनि बिसोरो लैथोआव जेब्ला गारो अब्ला लैथोनि जिब जुनारफ्रा बेखौहाय गावसिनि जाग्रा आदार दोगोन होननानै जाफ्लाङो जायनि जाउनाव बिसोरो गावसोरनि देहायाव बहाय ओ प्रब्लेम आरो माखासे आ गावबा गाव जिउखौबो गारनांगौनि गोनांथि जायो आं बे बेखौनो सानो प्लासतिक बाहायनायजों लोगोसे आ मा मा थासारियाव खौ बाहायनांगौ प्लास्टिकआबो मेरला रोखोमनि दङ जेरै भिभ सि प्लास्टिक पि खौ जोङो ओ माबायाव बाहायो कारेनखौ जेब्ला जोङो कारेनि थार जोंनि न'नि सोरगिदिं समखौनो अब्ला जों बेखौहाय जोङो बेफोरनिफ्रायहाय प्रटेक्ट खालामनो थाखाय जेनबा कारेन्ट जोङो सट सार्किट जाया बेफोरनिफ्राय जों बेखौ बाहायो बियो गोरलैयैनो गलिनानै थाङा आरो पलिथिन आरो पलिथिन दङ बहुद रोखोम नि ओ प्लासटिक दङ आ जायखौ जों सुबुं माहारिया बानायो बेखौनो जों बुजिनांगोनदि जोङो माखासे जोंनि थासारियाव बाहायबाय थायो थानाय ओ गोदोनि समाव जोङो बिफांनि बिलाइफोरखौहाय बिफांनि बिलाइफोरावहाय म मैगं थाइगं लाबोनो बाहायोमोन बेफोरखौनो जोङो माखासे आलादा आदब खायदायै बाहायनो ओ नाजानांगोन होमबासो जोङो जोंनि मिथिंगाखौ गुबुंले खालामनिफ्राय बासायनो हागोन होननानै आं सानो नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दङ नामा
अ ओ नोंथांनो बुंनाय बाथ' थारैनो सैथो दा नोंथाङा बुंनानै थांबाय जे ओ प्लास्टिकआ ओ गाज्रि आरो मोजां मोननैबो ओ गोहोम खोख्लैयो दा प्लास्टिकनि बाहायनाया जोंनि थाखाय ओ सुबुंफोरनि थाखाय सानफ्रोमबोनि जिउआ जोबोर गोनांथार जानानै फैदों दा नोंथाङा बुंनानै थांदोदि प्लास्टिकआ ओ गाज्रि गोाहाम ख्लैनायजों लोगोसे गोबां खामानियाव जोङो जोंनि सुबुंफोरनि मोजां ओ बो हेफाजाब खालामो दा सुबुंफोरा बेखौ बुजिनाया गोनांदि प्लास्टिकखौ मा रोखोम रोखोमै आरो माबाददियै बाहायनो नौ जाय जोंनि सानफ्रोमबोनि ओ गोनांथिखौ सुफुंनायजों लोगोसे आबहावाखौ गुबुंले खालामनायनिफ्राय जानगाराव थायो दा नोंथांनाव आं सोंनो सानदोंदि प्लासटिक खौ जों बे गारगारनाय प्लास्टिकफोरखौ जाय दिकमपस जानाय जाय ओ दिखम्फ जानानै थाङा बेफोरखौ जों माबोरै बाहायफिननो एबा मा मा ओ मेथ'दाव मा मा खामानिफोराव जों रिसायकेल खालाम नो हायो बिनि सायाव नोंथाङा मा फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा
औ नोंथाङा जे खोथाखौ आंनाव सोंथि खालामदों आरो आंखौ फोरमायनो थिनदों बे खोथानि जों सुबुंहारिनो बुजिनाया जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला प्लास्टिक प्लास्टिकखौ जेब्ला जों गार गारो जों जेराव मेराव बेयावनो गारनो नाङा जेला जोङो गोदैफोर पेकेटफ्राबो बहुत प्लास्टिकनि दङ जोङो गथ'फोरखौ फोरमायनां गोन आरो बायनांगोन दि जोङो प्लास्टिक जेरेखम गोदै जाखांनायनि उनाव जोङो जोंनि बेगावनो सोनानै लाबो नांगौ आरो ननि अबेबा मोनसे जायगायावहाय जोंङो गारनानै दोननां गौ आरो जमा खालामना दोनांगौ आरोनि प्लास्टिकनि माखासे गोनांथि जों जायखौ बाय' सार होननानै बुङो बाय' आरो सार बाय'सारनि मिनिङानो जाबायखि बाय' थह जायखौ जोङो मिथिंगायारि ओ थासारिखौ जेबो गोनांथि जेबो प्रब्लेम जेबो गोहोम गोग्लैया जासे जोङो बाहायनो हायो बेखौनो बाय'सार बुङोथ' बाय'साराव जोङो बेखौ लाबोनानै प्लास्टिकखौल' ला जोङो प्लास्टिकखौ जमा खालामनानै थ' जे जायगायावहाय बेफोरबायदि बानायो बे जायगायाव जोङो गथायनानै हरनांगौ बायसार माने जे केटालि जोङो ओ जोंनि ओ रासायनारि बिगनो जायखौ जों केटालिस बुङो थ' बेखौ जोङो बायदि रोखोमनि जिनिस बानायनायाव बाहायो जेरेखम हासार बानायनायावबो बाहायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो दिडिजेल पेट्रल आरिखौ जोङो दानि मुगायावहाय जोङो। बानायनो नागिरबाय थानाय जे साइन्टिफिकेलिफ रिसार्च बानायदों बे रिसार्चआव प्लास्टिकखौ जोबोद ओ प्लास्टिकनि सायाव जोबोरैनो नायबिजिरदों थ' बेफोरखौ जोङो जमा खालामनानै आरो जोंनि गोरों गोराफ्रा बुजिनानै जों बेखौ हरनो रोंनांगोन ओ प्लास्टिकखौ जोङो बेनोदि प्लास्टिकखौ जोङो लांनानै प्लास्टिकखौ जोङो फिसा फिसा ओ म हरावहाय बिसिख्लाबनानै बेखौहाय जोङो फोरानो फोराननानै उनावहाय जोङो बेखौहाय आ जोङो जेराव अक्सिजेन गैयागारानो अक्सिजेन रिमुभ खालामनानै जोङो बेखौहाय प्लास्टिकखौ सावो बा सावनानै उनावहाय जोङो बेखौहाय जेला जोङो जेरै डिजेल बानायगोन एबा बाय'फिल बानायगोन अब्ला जोङो बेखौहाय केटालिस महराव बाहायो बेफोरो जोंनि दे टु दे लाइफआव जोबोद गोनांथि जाहैगोन होननानै आं सानो नोंथाङा बिनि सायाव आरो माबा फोर बुंबावनो हागोन नामा
अ दा नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा थारैनो जोबोर गोनांथार दा जोंना ओ प्लास्टिकआ जि जोंनि थाखाय सानफ्रोमबो जिउआव गोनांथार सुबुंफोरनि थाखाय दा जों बे गागोनाय प्लास्टिकफोरखौ जों ओ रिसाइकेल खालामनो थाखाय बायदिसिना आदब बाहायनो हायो जेरै जों गारगारनाय प्लास्टिक बथलफोरखौ ओ ज' खनथुमनानै लानानै दा बेफोरजों जों जिरायग्रा एबा सिटिं एरिया बानायनो हायो। ओ दा बेफोरखौ जों ओ आरो गुबुन गुबुन प्लास्टिकफोर जेरै उम औ